हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ फ्रि दङ दा।
अ आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
अ रायज्लाय जागोन दे
अ आरो
मा आयदानि सायाव सावरायगोन ओरैनो
आयदायानो जाहैबाय जेनेबा बिबार गायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां जेनेबा बिबारा माने जोंनि सुबुं जिउआव माने माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेनि सायावमोन आरो। सावरायजागोन दे औ।
बिदिबा बुंग्रोदो नोंथाङा एसे
औ औ जेनेबा बिबाराथ' माने जोंनि सा गासै सुबुंनि गोसोखौनो गोजोन होयो।
औ।
औ बेनिखायनो माने बिबारखौ जोंनि जिउआव नांगौ होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
नोंगौ नों
बेनिखायनो जोङो बिबारफोरखौ गायनांगौ
औ औ
गायनायजों लोगोसे जोङो बिबारफोरखौ जोथोनबो लानांगोन सानफ्रोमबो माने बेखौ जोङो। दै हासार होनानै आरो। बेयाव रज'नाय हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै माने साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो। औ बिबाराथ' बुहुमाव बायदि बायदि रोखोमनि दङ आरो बायदि बायदि गाब। नै दङ बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव मोननाय बिबार महरै जोङो सान बिबार फाजाथि बिबार जबा गेन्दा
औ।
दालिया बेनि अनगायैबो बायदि बायदि बिबारखौ जोंनि ओनसोलाव मोनो आरोना औ जायफोरनि। मुंफोरखौ माने मख'जोबनो हाया
औ औ
आरो बे बिबारफोरखौ जोङो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरो। जेरै बेजों जोङो ओ धुप बानायो
औ
औ साबोन बायदि बायदि बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो फुजा फोरबोफोरावबो बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ओ मन्दिर फोराव जोङो बिबारजों इसोरफोरखौ गोसो गोथारै सिबिनाय जायो माने बिबारा मोनसे थारैनि एसेन्थि नालाय बेजों औ। मानसिनि गोसोआ जेरै गोजोनो बेबायदिनो जों गोथार गोसोयै माने बिबारफोरखौ जोङो। इसोरनि सेराव बाउनानै सिबिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो ओ मुंख्लं जानाय सुबुंफोरखौबो जोङो बिबारजों बावउनाय जायो आरो हाबाफोरावबो जोङो बिबारनि ओ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ बिबारनि माला गानहोनानै माने गोथार जुलि खौ खालामनाय जायो आरो।
औ औ।
बेबायदिनो जोंनि सुबुं जिङाव गोबां खामायाव माने बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जेरै
औ
बेनि अनगायैबो थैनाय समावबो माने सुबुंनि थैनाय समावबो जों बिनि जिउमाखौ गोजोन होनो थाखाय बिबारजों बावनाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो नोंथाङाबो बिबारनि सायाव माने माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन हानायालाय
दालाय औ नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा माखासे औ औ बिबारा
मा मा रोखोमनि दङ आरो जों मा हाबाफ्राव बाहायो।
औ बुंनो थाङोबाथ' जोङो
मुलुगाव गोबां रोखोमनि बिबार मोननो हायोना जायनि गेजेरजों जोङो गोबां जायगाफोरखौ बिबार बिबारनि गेजेरजों जोङो न'निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जायगा बा ओनसोलफोरखौनो गोबां समायनाय मोननो हायो आरो
औ
बेबायदिनो जोङो गाव गावनि न'खरखौ समायहोनो थाखायबो जोङो गाव गावनि न'आव
न'आव बिबार गोबां रोखोमनि बिबारफोर गायना लानाय जायो औ
बेबायदि बिबार बागान थायोबा नोंनि न'खराव सोरबाफोर मानसिफोर थाङोबा बा गुबुन जायगानिफ्राय सोरबाफोर फैबायबायोबा गोबां गोजोननाय मोनफैयो आरोना बेबायदिनो गावखौ सम समायहोनो थाखायबो जोङो बेबायदिनो गोबां बैफोर समायना रमायना सावगारि थानाय बिबारफोराव जोङो सावगारिफोरबो सेबखांजायो नङा होमबा। बेबायदिनो बिबारा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां हाबाफोराव खामानि होयो। नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय जों दा जोंनि गेजेराव अ बा सुबुं माहारिनि जि जुलि हाबा जानाय बेनिफ्राय लानानै जोङो
जोङो रुंसारि जानायसिम जोङो बाहायो नङा होमबा औ
बेबायदिनो आथिखालाव जोङो बेफोरनि अनगायैबो सोरबा हमना ला गिदिर मानसिफोर फैयोबा नङा होमबा जोङो आरो सोरबा जाफुंसार जानाय सुबुंफोर फैबा जोङो बिबारफोरनि बिबारनि माला होनानै जोङो बरायनाय गोबां नुयो नङा होमबा।
औ औ आरो
जोङो गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर सुबुंफोरनो बिबारनि बै बु
बुके बानायनानै जि बरायनाय औ नंगौ बरायहैनाय बेफोरबयदिबो जों मोननो हायो। औ आरोस ओं आरो बिनि अनगायैबो सोरबा
सुबुंफोर मुंख्लंआनो जा सोरबा आरिनि थाखाय हाबा मावनानै रुंसारि जालांनायानो जा बिथांमोननि जि जोनोम सान बा थैनाय सान बे समफोर फालिनाय फोरावबो जोङो बिथांमोननो बिबारनिनो माला सुनानै गारहोनाय जायो आरो जो बिबारजोंनो बिथांमोनखौ
खुलुमो बिबार बावो नङा होनबा औ
बेबायदिनो जोङो आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार हाबाफारिफोर थायो हमना ला जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरनि जि हाबाफारिफोर आरो माखासे गुबुन गुबुन बेबायदिनो भारत उदांस्रि सान बेफोराव जोङो बैफोरो फिरफिलायाव बिबारखौनो होनानै जोङो फिरफिलाफोरखौ बिरहोनाय जायो नङा होमबा बेफोरबायदि गोबां खामानिफ्राव हाबाफारिफ्राव जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ थारैनो।
बुंनो थाङोब्ला माने बिबारा जोंनि जिउजों ओरैबायदि मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां आरो ना।
औ नंगौ।
औ नंगौ ओ जेनेबा जेरै सोरबा देरहासार जानाय सुबुं औ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन?
अ आं बुंनो नागिरदोंमोन जेनेबा आथिखालाव बिबारनि बे बाहायनाय फोराबो जोंनि गेजेराव एसे सोलायनाय फैबाय जेनेबा नङा होमबा?
औ
जोङो गोदोनि समाव गोबां हाबाफारियावनो बै न गुबैथार बिबारफोरजों जोङो माखासे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जायोमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालाव जोङो बै प्लास्टिकजों बानायनाय बिबारफोर नङा होमबा?
आर्टिफिसियेल
औ आर्टिफिसियेलनि जि बानाय जानाय बिबारखौ जों गोबां बाहायनो
औ औ जेरै आथिखालाव जुलिफोरखौ एबा हाबाफोरावबो जोङो डेक'रेसन खालामनायाव माने आर्टिफिसियेल बिबारफोरजोंसो जों माने रंगिना संगिना साजायनाय खौ नुनो मोनो आरो औ नंगौ। दा बेबायदिनो औ।
गोबां बिबारफोर रोखोमनि जाथिनि बिबार दङ हमना ला नोंथाङा दहाय बुंबाय गुबुन गुबुन बिबारफोरनि नामफोर नङा होमबा? खम जोंनि बेबायदिनो माखासे गोबां बिबारफ्रा बेबायदिनो जायगा लायै जायगा गोबां समायना जाहोयो हमना ला।
औ
बै
फामि बिबार थब्ल' बिबारा बारो नङा होनबा औ।
बेफोरो बिबारफोरा दैमाफोराव बारायनायनि गेजेरजों गोबां समायना खालामो दै थ खैय आरो जा
जा
दैमा बिलोफोरखौ आरोना गोबां समायना खालामो।
जाय जायगायाव बिबारा थायो बे जायगायाव माने ओरैबायदि समायना जायो आरो मानसिनि गोसोखौ माने गोजोन होयो।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदियैनो आथिखालावथ' माने गोबां मा होनगोन बिबार बागान खुलिनायफोरखौबो नुनो मोनो। जेराव गोबां सुबुंफोरानो माने ज' ज' थांनानै गोजोननायखौ लायो।
औ औ। बेबायदिनो फिसा फिसा पार्कफोर गोबां खलियो नङा होमबा।
औ
गोबां गिदिर गिदिरबो खुलियो।
बेबायदिनो बेफोरखौनो सुबुं माहारिया आथिखालाव बैफोर नांगौ जानाय हाबाफारियाव बाहायनायनि अनगायैबो बेफोरो माखासे गावनि जिउ राहा दानायावबो बिबारनि मदद लानाय जायो आरो जेनेबा बेबायदि फुल गायबाय बिबार बारबाय गोबां मानसि
गोबां मानसियानो बेयाव बेरायनो थांबाय। जिख दाननानै हाब्बाय नङा होनबा औ।
बेबायदि जायो आरो। बेनि गेजेरावनो नोंथाङा मा बिबारखौ साबसिन मोजां मोनो?
बुंनो थाङोब्लाथ' आं ओरैनोथ' गासैबो बिबारखौनो मोजां मोनो थेवबो आं मोजां मोनसिननाय बिबार होननानै बुंबा आं गलाब बिबारखौ साबसिन मोजां मोनो
अ
नोंथाङा आंबो नोंगौ गलाब बिबार बिराद मोजां मोनो औ
मोजां नुयो आरो
गलाब बिबारखौ औ
बिबार आरो
आरो गलाब बिबारनिनो माने नेरसोन महरै जेरै रस दे हिसाबै फालिनाय जायो
औ
बेनि अनगायैबो माने बिबारखौ बिबार गायनायखौ माने आथिख खालाव मोनसे केरियार महरैबो एबा जिउ राहा महरैबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ
गोबां मानसियानो माने बिबारनि बिफांफोरखौ माने फाननाय बिदिनो बेजोंनो माने जिउ राह हा दानाय बेबायदिखौबो आथिखालाव नुनो मोनो आरो
नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो माने माखासे बिबार बागानफोर दङ नामा
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि एसां गैसोआ फिसा फिसा दङ मोननैसो होनबाबो एसां बिदि मुंदांखा जानाय नङा आरो ना गावनि आन्था फिसा फिसा दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव दं नामा
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि गैया
औ
दायो जोङो नुनो गुवाहाटियाव नुनो मोनदों आरोना बेबायदि बिबारनि बागानफोरखौे जेरै
औ
ओ मा होनगोन जोङो बरलं बोथोर सायाव मोनसे माबा खुलिदोंनाा फार्म बेयाव माने बिबारनि समायना बागानखौ नुनो मोनो आरो
औ-औ
बेयाव थां गोबां मानसियानो माने बेयाव थांनानै गोसोनि गोजोननायखौ लाहैयो आरो बेबायदिनो बिबारजों सावगारि सेब खांहैयो बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों आरो
औ-औ
औ
बेबायदिनो गोबां बिबारा बोथोर लायै बोथोर बारो ओमफ्राय आरो बिबार बारनायनि गेजेरजों बै बोथोरफोरखौ गोबां
औ औ।
हमना ला फुल बै फुल दंफांनि बिबारनि अनगायैबो माखासे गिदिर
ओ गिदिर गिदिरनिफ्राय बिबार बारो आरो बेफोरो गोबां समायना खालामो हमना ला। फागुन बोथोरफ्राव बिफांनि बिलाइफ्रा सिरिलांजोबबाबो जोङो मान्दार आरो औ। समायना नुयो नङा होमबा औ औ।
आरो बिनि उनाव जोङो माखासे बोथोरफ्राव
औ राधा सुरा सनालि
बिबारफोर
बेफोरथ' गोबां समाय होयो माने ओरैबायदि मिथिंगाखौ ओरैबायदि समायना नुहोयो। माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां।
औ औ।
बेनिखायनो
बोथोरजों लोगोसे मानसिफोरनि गोसोखौ गोबां गोजोन होयोना।
औ औ।
औ।
थारैनो नोंथाङाबो बिबार मोजां मोनोना?
नंगौ मोजां मोनो निसय।